नोंथां
औ नोंथाङा प्रि दङना?
औ खोनादों खोनादों।
औ आ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै ओ मोननैसो एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदों सावरायजागोन ना?
औ थारैनो सावरायजागोन।
औ आ बिदिब्ला ओ नोंथा आयदायानो जाहैबाय ओ नोंथाङा ओ सानसेनि समखौ एबा नोंथांनि जिउनि समखौ माबोरै दैथायहरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो।
औ
ओ सानसेनि सम एबा जिउनि सम होननानै बुङोब्ला माबादिहाय जोंनि समखौ दैदेनलांनांगौ एबा दैथायहरनांगौ दा जोंहा सुबुं माहारि जानानै उजिदों जेला बुहुमाव गोबां रोखोमनि गोबां खामानि मावनानै जों ओ समखौ दैथायहरनांगोन एबा दैदेनलांनांगोन। दा जोंनि मावनांगौ खामानि दा सुबुंनि मावनांगौ खामानि जिउआव बायदि रोखोमनि जोङ खामानि मावनानै जिउ सोलिनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जिउनि मावनांगौ खामानिफोर गोबां दङ एबा गोबां थायो जेरैहाय न'खर सालायनाय गावनि थांखि होसोनाय बायदि बायदि रोखोमनि खामानि खामानि मावनाय बेफोरबो मोनसे जिउनि मावनांगौ खामानि दा मावनांगौ खामानि होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानाया गोनांथार सोलोंथाइ लानायाबो मोनसे जे जोंनि मावनाय खामानि नङा होनबा दा बे रोखोमैनो जोंहा जिउनि सोलोंथाइ लानायाबो गोनांथार थिग बेबादिनो जौनि जा ओ बायदि रोखोमनि खामानि बेफोरखौ मावनाया गोनांथार मोजां मोजां खामानि मावनांगौ बेफोरबो जिउनि मावनांगौ खामानि दा जिउनि मावनांगौ खामानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां गोबां खामानि जों मावनाय नुनो मोनो जों जोंनि जिउआव जेरैहाय समाजनि मोजां खामानि हारिनि मोजां मोजां खामानि बायदि बायदि रोखोमनि जों मोजां खामानि एबा जिउनि जा मावनांगौ बेफोरखौ जों मावो दा बेनि बेलायाव नोंथाङा सोंदों आंखौ सानसेखौ सानसेनि समखौ मा बोरैहाय हेगार हरनो दा बे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ सानसेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा फुङाव उथिरियो सिखारनानै जों मावनांगौ खामानि जेरैहाय बिबार बारि फोसाबो बेनि उनाव बिबार बारियाव दै लुयो। बेनि उनावहाय दै लुफुना जोंहा गिबि खामानियानो जायो। मोखां हाथाइ फोसाबनांगौ जायोनांगौ जायो ओ जायखौ जों ब्राज खालामनाय होननानै बुङो। खोनादोंना नोंथाङा औ औ? औ बेनि उनाव आरो दंबावो जोंहा बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय खेला गेलेनाय दुगैनाय साखोन सिखोन जानाय अबावा थांनाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिसिम थांनाय बायदि बायदि रोखोमनि हान्था मेला खालामनाय सोरजोंबा रायज्लायनाय सोरजोंबा खामानि मावलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जों सानसेनि हाबाफारिखौ जों सुफुंलांनो हायो। दा सानसेनि बेलायाव होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङाबा आंनो एसे फोरमायनो ह हागोन होनबा जोंनि जा मावनांगौ खामानि माबायदि जिहाय जिउआव मावनो हायो जों मावलांनांगौ।
उम।
खोनादोंंना?
औ खोनादों। ओ दा जोंनि बेलायाव माबायदि बे सान्थिखौ दिन्थियो होननानै बुङोब्ला थांआ समा थ' गासिनियाबो समान थाया। एबा सानफायाव जा मावदो सानथाम ओ एके थाबाय थाया नालाय। ओ बेनि थाखायनो बांसिन मावनायनि थाङा बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आङो उम गिबियावनो सानसेखौ लानानै बुंनोसै। आ दा जोङो ओ गिबियावनो दां फोरनिफ्रायनो बुंनोसै गिबियावनो जोङो ओ फुंङावनो सिखारनांगौ फुङावनो सिखारनायनि उनाव एबा जों सिखारो। मनसेनि। जोंनि देहानि थाखाय मोजां होन्नानै आं थिगौ एबा जोङो बांसिनानो थाबायनो औ एबा जोङो ओ एसे गावनि देहायारिनि थाखाय एसे गावखौनो गावखौनो मोजां जानो थाखाय एबा थाय मोजाङै ओ फुंनि समखौ मोजां मोजाङै गावनो मोजां खालामना लानागोन आरोना। बिनि उनाव जोङो बिदि ओ गावखौनो बिदि ओ मोजा देहाखौ बे गोहो खामना लानायनि उनाव जोङो गिबियावनो ओ हाथाय हुनाय जेयाव जों गाब ब्रास खालामनायनि उनाव नोंथाङा बुंखांबाय
खालाम खांनायनि उनाव जों गावनि देहानि थाखाय गिबियावनो जोङो ओ दै इसे गुदुं लोंनांगौ मानोना फुङनि बेला बिदि दै गुदुं लोंनाया जोंनि देहायारिनि थाखाय मोजां ओ जोंनि जा एनारजि फोर दङ बेफोर मोजाङै थायो बिनि उनाव जोङो ओ दसे सम जोङो सोलोंथाइ लायो नालाय बेनि थाखायनो द सम जोङो फुंबिलि समाव सोलोंथाइ लानाया दसे सम बा बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि एबा सोलोंथाइआ ज थाखाय गोनांथि बेनि उनाव जोंङो फरायसालियाव थांनाय जाबै जोङो गिबियावनो दुगै दोलोबै- दुगै दोलोबै जोंङो फरायसालियाव थांनो थाखाय एसे सानसेखौ दैथायहरनो थाखाय एसेथ' जानाय लोंनायखौ खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो मोजांङै दैदेनलांबा बिदिनो ओंखाम जा जाखां नायनि उनाव जोङो फरायसालियाव थांनो थाखाय ओंखारलाङो फरायसालियाव थांनायनि उनाव जों मोजांङै फरायसालियाव फरायनानै फराय फरायहांनानै जोङो - जोङो मोन लोगोफोरजों गेलेनो थांनांगौ गेलेनाया गावबा गाव देहायारिनि थाखाय मोजां लोगोसे गावनि जिउनिबो मोनसे मोजां लामा होननानै आं सानो आरो एबा मोजां बिनि उनाव जोङो बिदि फैनायनि उनाव जोङो गावनो दुगै दोलोबै बेलासिनि समाव जोंना साहा लोंनाय दा दङ ना बेनि उनाव जोङो लोङो सा लोंनायनि उनाव ओ आरो खनसेबाव मोनाबिलिनि समाव जों फरायबयो बिनिनो ओ सानसेखौ बिदिनो बारग'हैयो आरो नोंथां थाङोबा आंनि बेलायाव एबा जोंनि बेलायाव बिदिनो लोगोसे बिनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बिदिनो नोंथाङा गिबियावनो बुंनाय बायदि जेरै बिबार बागानाव दै होनाय एबा साखोन सिखोन खालामनाय एबा जोंबा रायज्लायनाय एबा सोरजोंबा मबा मोजां खामानियाव थांनाय बिदि हुदाया जोंनि जिउआव थानांगौ एबा थानाया जोंनि थाखाय मोजां जां नि अनगायैबो बेफोराव बाहागो लानाय जेरैबायदि मोसानाय दामनाय देनाय गेले नाय बायदिसिना रोजाबनाय देंखो रोजाबनाय सावगारि आखिनाय बेफोराव सोलोंथाइ लानायाबो एबा जोङो गावखौनो ओ सोलोंथाइ होनाया जोंनि जिउआव मोनसे गोदोर जारिमिन एबा गेदोर मोजां हुदा लाबोयो आरो हेल' इयुनाव जोङो मोजां मोजाङै उम बेफोरबायदिनो मावनानै एबा बेफोरनि ओ बेफोरजों जोङो मालाबा राहा मोनो एबा बेफोर जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे मोजां लामा होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां सैथो।
नोंथाङा आ बेखिनि बादै जों ओ दा नोंथाङा फोरमायबाय साखोन-सिखोननि बागै एबा जोंनि बिबार बागाननि दै होनायनि बागैबो सोलोंथाइनि सायाव एसे बुंगोन नामा नोंथां?
सोलोंथाय सोलोंथाय नामा होनदोंमोन नोंथाङा? औ सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंनि जा मावनांगौ खामानि बेबो मोनसे सोलोंथाइनि ओ बाहागो ओ जिउनि बाहागो। दा जों दा जोंनो सोलोंथाइया जिउआव सुबुं माहारिनि जिउआव गोबाङैनो गोनांथार मानो होनोब्ला जोंहा जिउआव ओ जा सोलोंथाइ लाखाथारनांगौ बैयो नंगौ। मानो होनोब्ला जोंहा आ सोलोंथाइखौ बायदि रोखोम बायदि खामानि मावनायावनो गोनांथि जायो जेरैहाय आ साख्रि मावनायनि अनगायैबो जोंहा दङ बेफार फालांगि खालामनाय बायदि बायदि खामानियावनो जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार बेनिखायनो आ सोलोंथाइखौबो जिउनि मावनो गोनां खामानि होन आं सानो। मानोना खोलम खायलाानानै जों हा बायदिसिना मोनथियै बाथ्रा खोनि बाथ्रा बुजियै बाथ्रा बायदिफोरखौनो जोङो मोनथिजोबनो हायो। दा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आ सोलोंथाइ लानोब्ला जोंहा फोरोंगिरिनि आ खोथा लानांगौ जायो। बेनि उयनाव ओ गेदेर खौ मान होनाय ओ उन्दैखौ अननाय। बायदि बायदि बिथिङाबो जोंनि जिउनि मावनो गोनां खामानि दा बे रोखोमैनो जोंबो फरायसालियावहाय ओ मावनो गोनां होननानै बुङोब्ला ओ फरायसालिखौ साखोन सिखोनै खालामनानै लाखिनांगौ बेबो जोंनि मावनो गोनां खामानि। जिउनि ओ फराय सालिखौ आ जाबायदि साखोन सिखोन समायना खालामना लाखिनो हायो माबाददिहाय जोङो समायनासिन खालामना लाखिनो हायो गंसे फरायसालिखौ थिग बेबादिनो आ बिफां लाइफां गायनाय सोमखोर खालामनाय बेनि अनगायैबो बिबार बारिफोर गायनाय बायदि बायदि रोखोमनि समायना रमायना बिबार बारि फोसाबनाय बिबाराव दै लुनाय दंफाङाव दै लुनाय बायदि बाय दि फोराबो जिउनि जोंनि मोनफा मोनफा मावनो गोनां खामानि। दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङो ब्ला जोंहा नांगौ बायदि समाव ओ जोङो फरायसालियाव सफैनाय बेबो मोनसे जिउनि ओ जा सोलोंथाइ लानायनि ओ बाहागो थिग बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमै जोङो ओ जिनि मावनो गोनां खामानिखौ मावफुंलाङो सम बायदि थिग बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि खामानि जिउआव मावलांनाय खौ जों नुनो मोनो मोजां गाज्रि बायदिसिना रोखोमनि जिउनि मावनांगौ खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथाङा जोंनिया समाबो जानानै फैबायाय। नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामोथ'खौ आरोबाव लोगो मोनलायफिनथों होननानै ओ आसा फाारिलिनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों।